खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों
नोंथाङा फ्रि ना दायो
औ नोंथां फ्रि आंनो
औ नोंथांजों आङो गरम गोलोम बोथोरनि बन्द'नि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै हरनाय जा जादोंमोन सावरायनो हागोन नामा?
औ नोंथां सावरायनो हागोन दे जागायदो बिदिब्ला
बिदिब्ला जागायनोसै दाथ' गरम बोथोरनि खन्द' नङा होनबा
औ नंगौ नोंथां।
औ गरम बोथोरनि बन्द'आव नोंथाङा मा मा खालामगोन होननानै सानदों।
गरम बोथोरनि बन्द'आवथ' आङो बेरायनो थांनो होननानै सा सान्दों नोंथां।
औ
दावबायनो सानदों आरो
औ अबावबा गोज अबाव अबाव दावबायनो सानदों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ आंथ' मेघालया, मिज'राम बेखैसो थांनो सानदों।
मोजाङानो
औ दा होनब्ला औ
बिदि बन्द'फोराव दावबाय खांखाबाय नामा?
औ सिगाङावबो आं दावबाय नायालाय दावबाय खांबाय।
औ बेयाव बेयाव दावबायहैखो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ दावबायनायाथ' आङो होजों डिब्रुगर, गुवाहाटि फोरखै दावबायहैनाय जिर' बेफोरखै दावबायहैनाय जाबाय नोंथां।
ओ गोलोम बोथोरनि बन्द'आवनो दावबायहैदोंमोन नामा?
औ नंगौ नोंथां।
औ
गोलोम बोथोरावनो
गोलोम बोथोराव दावबायहैनो मेघालयफोरथिं मोजां ना?
औ नंगौ नोंथां, गोलोम बोथोराव जोबोद मोजां मेघालयाफोरखै दावबायनो थाखाय।
औ बैथिंजायथ' गोबां वाटार फलफोर दं नङानो होनबा? दै बाज्रुमनायफोर बेफोरखौ नायहैनो थांनो सानदों हबा नोंथाङा दाबो‌?
औ
औ बेनि अनगायैबो दावबायनायनि अनगायैबो गोलोम बोथोरनि बन्द' समखिनियाव आरो माबाफोर मावगोन सानदों नामा?
गोजां गोलोमो बोथोरनि माबानायाव बिदिनो दावबायनायजों लोगोसे बायदिसिना खामानिबो मावनो सान्दों गोलोम बोथोर जिहेथु।
औ
औ
दा नोंथां मोननिथिं गरमा बोरै जानानै दं?
औ जोंनाव गरमाथ' जोबोद गरम नोंथां।
औ औ।
दे नोंथाङा फोरमायना होदो गोलोम बोथोरनि सोमोन्दै।
गोलोम बोथोरनि बन्द'आव आंथ' बिदिनो न'खरनि खामानिफोरावनो एसे हेफाजाब होदों। गायनाय, फुनाय।
ओ।
नोंथांङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ दाथ' जिहेथु गायनाय फुनाय बोथोर नालाय आरो जिहेतु बन्द'बो जा-जानानै दंथ'यो गोलोम बो
औ।
थाखायनो एसे गायनाय फुनायावनो हेफाजाब होफादों आरो न'नि मानसिफोरजों।
औ।
गायनाय फुनाय जोबखांबा बिदिनो न'खरनि मानसिफोरजों एसे टाइम स्पेन्ड खालामनो थाखाय एसे खाथिफोरावनो दावबायनोबो थांनो सानदोंमोन। दा गायनाय फुनाया जोबस्लाबगोन ना जोबस्लाबा बेसो जाहैबाय।
नोंगौ नोंथां बेनो।
औ।
दा बेनो।
गरमाबोथ' अयथासार गरम नालाय गायनो फुनोबो हास लाबहैया।
नोंगौ नोंथां।
औ।
दा साननैसे बन्द' समखिनिखौ मा मा खालामगा नोंथां एसे फोरमायगोन नामा? जिहेथु दा दावबायनोबो थांथ'वाखै औ।
अ दाथ' माइ गायहैगा सिनो बे फोथाराव।
होमब्ला नोंथांङाबो नखरनि खामानियाव हेफाजाब होफादों औ। बिदिब्ला बन्द' समखिनियाव नोंथांङाबो न'खरनि खामानियाव हेफाजाब होफादों होनबा।
औ नोंगौ नोंथां।
जेहेथु गायना फुना लायाबाबो जों उनाव माखौ जानो नंङा होनबा।
औ। नोंगौ नों
खायनो गायनायाव समाव गायनानै फुनानै लायाबा उनाव आरो बोथोर थांबा माखौ जानो जाहैयो आरो बोथोर थांबा गायबा उम बा फुबाबो जानो नागिराना बुस्थुफोराबो। गावबागाव बोथोर नालाय।
नंगौ नोंथां
ओं
बेनिखायनो गायनाय दिनाव गायनांगौ आरो
औ नंगौ दाथ' ओरैबायदि गरमबो जानादं
औ
बोथोराबो
औ
दा नोंथाङा मेघालय थांबाय आरो अबे बबे जायगायाव बेरायबावगोन होन
हो मा होनदों नोंथाङा?
नोंथाङा मेघालयथिं दावबायनो थांहां थांनो नागिरदों आरो बबे बबे जायगायाव दावबायनो थांनो नागिरदों होनदोंमोन
औ आंथ' दा बे अरुणाचल जिहेथु गोरोम बोथो बेनिखायनो अरुणाचलावनो दावबायनो सानदों आरो
औ अरुणचलफोरथिं मा मा दं एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अरुणचल अरुणाचलथिंथ' दा जोंना गोबां बायदिसिना बिफां लइ बिफांजों बुंफबनाय मोजां मोजां सिनारि जायगा दङ बुंनो
औ औ
बेनिखायनो औ औ नंगौ नोंथां
नोंथांमोननि खाथियावबो हाजोफोर दैमाफोर दं नामा
औ नोंथां जोंनि खाथियावथ' हाजो दैमा दङ गोबां
बिदिबाथ' गोलोम बोथोराव दैमाफोराव दुगैहैनो मोजां जागोन
औ औ नंगौ नोंथां जायो
जिहेथु थानो हायि गरम जाबो हांदों नङा होनबा
औ औ नंगौ नोंथां बेनिखायनो गोलोम बोथोराव जों अरुनाचलखैै दावबायनांगौ आरो
औ बिथिंजाय मोजां ना
औ नोंथां मोजां जोबोद मोजां
औ मानि थाखाय गोलोमो बोथोराव दावबायनांगौ एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ गोलोम बोथोरावथ' जों जिहेथु स्कुलफोराबो बन्द' जाजोबो नङा होमब्ला
औ
बे स्कुलफोर बन्द' जानायनि थाखाय जों फेमिलिफोरजों टाइम स्पेन्ड खालामनो थाखाय दावबायनांगौ आरो आंनिब्ला
औ जिहेतु ग बन्द टाइमाव न'खरनि गासैखौबो सम मोनो नङा होनबा
औ औ
फ्रि सम मोनो नङाबाथ' जों गासैबो गावबागाव गावबागावनि लाइफआव बेस्थ' थायो नङा होनबा सोरबा स्कुल थांबाय सोरबा कलेज थांबाय न'खरनि मानसिफोराबो सोरबा गावबा गावनि खामानियाव थांबाय
औ
नंगौ नोंथांनि बुंनाया
औ
दा होमब्ला नोंथाङाबो फंनैसो बुंना होदो नोंथाङा गोलोम बोथोरखौ मोजां मोनोना गाज्रि मोनो
आंनिबाथ' गोलोम बोथोरा मोजांबो गाज्रिबो मानो होननानै बुंङोबा गोलोम गोलोम बोथोराव बिदिनो गायनाय फुनायनि थाखायबाथाय बोरैबाबा मोजां बो दै फोर नांगौ नालाय जोंनो माइ साय गायनोबो जोंनि थाखाय दै नांथारगोन नालाय जिहेथु गोलोम बोथोरावसो अखाया हायो। मेसें बोथोरावथ'अखायानो गैया। मेसें बोथोरावसो जों माइफोरबो गायनो हाया गोरान जाजोबो।
औ औ।
मोजांबो होननानै आं सानो आरो आरो फारसेथिं साननो थाङोबा गाज्रिबो मानो होननानै बुङो बा जिहेतु अखा हानानै दै सै जायो गोबां खहा खालामलाङो मानसिफोरनि दैबाना जानानै आरो बिनि सायाव दै जमाफोर जानानै थाम्फैफोर जायो
नोंंगौ
थाम्फैफोर जानानै जोंनाव बे मालाबानि समाव बिदिनो गाज्रि थाम्फैफोरा बारफ्र्लांबा जों बेमाराव गोग्लैनांगौ जायो नालाय
औ औ नंगौ नोंथां दा होमब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमब्ला
औ।
दा नोंथांजों गोजां बोथोरनि सोमोन्दै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ दोनथ'नोसै ना मा होनो नोंथां
औ औ नोंथां औ गोजोननाय थाबाय। दे बिदिब्ला नोंथां दोनथ'लायदो
मा दानजायाखै
खोनादों ना
नोंथाङा दानना हरलाय आंनिजों दानजायाखै